हेलौ औ नोंथां
नोंथा नोंथाङा दा फ्रियैनो दंङोदा नोंथां ना?
औ फ्रियैनो दं नोंथां
अ आं मोनसे ट्रफिकसो लाना फैदों नोंथांजों सावरायनो होननानै
अ सावराय जागोन दे
ओं खोथायानो जाहैबाय गोदोनि गोदोनि गोदोनि बिदिनो थानाय थानाय न'फोरनि दानि थानाय न'नि एसे सावरायनो होनदों आं नोंथां
औ सावरायनो हागोन दे नोंथां
ए ओमबा नोंथां फोरमायना होगोरनोसै
औ फोरमायना होदो
ए नोंथां होनबाथ जोंनाथ गोदोनि दिनावथ इदिनो हादान जायगाफोराव गदिनो थुरिनिबा बांसिन थुरिनि एबा आरो थुरिल न' नुनाय जायोमोन दा गोदोनि दिनावथ इदिनो थुरिल न' नुयोमोन दानि जुगावथ थुरिनि न' थुरिनि न' नुनो थांला दानि जुगावथ इदिनो इथा पाखक्कानिफोरनिनो नुनो मोननाय जायो
औ नंगौ नोंथां
आरो बे दानि दानि इदिनो फक्कानि न' लुनाय लुनायाव मा मा नांगौ जायो आरो नोंथांनो फोरमायना होनोसै आं एसे न' लुनो थाखाय जोंना इदिनो बाला सिमेन्ट अन्थाइ आरो रड नांगौ जायो आरो बेलसा खदाल खरनि नांगौ जायो फार्स्टआव जोंङो मा होनो ट्रेक्टर ट्रेक्टरजों बिदिनो बाला अनथाइ सिमेनट लाबोनानै आरो इथा लाबोनानै जोङो फार्स्टआव ओ न' न'लुनो थाखाय जोङो फार्स्टआव जोङो रडखौ रड खुनथा थंसे गायनां गायग्रोनांगौ जायो आरो आरो जोङो इदिनो सिमेन्ट बाला अनथाइ लगायनानै जों खुनथा बेबायदि हाखर जावनानै खुनथा बहायनायाव जों मस्लाखौ लुसिगोन आरो जों न' न' लुनो थाखाय जायो आरो बाथाम नांगौबो जायो बाथाम नांगौ जायो दंफांनि जे खोदोम खोदोम दंफांनि बाथामा साबसिन जायो न' लुनाय समाव बेबायदिनो मा होनो लामा सामानिबो खोनथा थायो आरो लामा गाज्रिबा जों बाला अन्थाय सम लाबोनोबो खस्थ जायो नोंथां नोंथांमोननिथिलाय दा माबोरै
जोंनिथिंबो बिदिनो जोंहाथ दा न' लुगासिनो दं नालाय बिदिनो दाथ दैज्लां बोथोरबो बाला लाबोनानै दोनफैदोंमोन अखानि दैजोंनो गासैबो सुस्रांलांजोबबाय बांसिनानो सुस्रालांजोबबाय आरो अनथाइफोराबो एसे एसे अबावबा अबावबा थांजोबबाय फिसा फिसा अनथाइफोरा इदिनो थांफाजोबबाय आरोना
ओ
बेफोरबायदिनो जादोंआरो आरो बिदिनो गोदोनि दिनाव थ न' लुनाय होनना बुङोब्ला जोङो इदिनो औवा दिनो औवाखौ ओरै जिं जिं मोनब्रै बानाय मोनब्रै माबासि गोन ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो थुरिफोरनि बांसिन लुना थायोमोन आरो
उम
ओमफ्राय थुरिफोरखौ इदिनो माबाय आरो गोदोनि दिनाव एसे अर नांबानो गासिबो न'फोरा खामजोबोमोन आरोना मानोना न' वा थुरिनिसो जाबाय नालाय जेबो बुसथु थायामोन आरोना गोदोनि समाव बिराद खसथयै थायोमोन आरोना आरो बिदिनो थुरि गैयाबा सोरबा सोरबा बिदिनो तिरफालफोरजोंनो खोंलाबायनानै थालाबायनायमोन आरो आरो दानि दिनाव बयबो मानसिया बे बिराद गोरोंनिफ्राय गोरोंसिन जाबाय नालाय इदिनो इथाफोरजोंनो लुलाबायनानै बिल्डिं बिल्डिं थानो हाग्रा जाबाय मार्बर्डजोंबो लु नानै थानो आरो इदिनो न' लुनायाव मा मा मा नांगौ होनोबा इदिनो गिबियावनो जोङो इदिनो न' लुखांनानै जों इदिनो थिंबो नांगौ जोंनो थिंनिबो गोनांथि थिं गैयाबाथ अखा सेरो नालाय जों थानोनो हानाय नङा थिं गैयाबा बिदिनो
आरो जोङो इसिमिट बाला अनथाइ जों बेफोरखौ लगायनानै जोङो माबायाव फार्सेआव माबायो आरोना हाब वाल माबा दाालायग्रो बिनि उनाव जोङो इटा
उम
गाथियोआरोना
उम
ओमफ्राय इदिनो न' लुनायाव नांगौ जोंनो इदिनो खोरखि खोरखियाव इदिनो लहा सोनाय सोयो आरो दरजा नांगौ बिराद खरसा थाङो आरोना आरो जोङो बिराद बाथाम नांगौ आरोना जेरै खेमसि बाथाम होनाय मानाय बेफोराव बिराद बाथाम नांगौ आरो आरो जे जोङो माबा हाबु माबा हाब वालथ ससे होग्रोनांगोनना सिमेन्टनि बेयावथ जोङो बाथाम बिदिनो एसे बुरजा बाथाम लानानै इखौ दजोबनानैसो जोङो बिदिनो इसिमिट अन्थाइ बाला बेफोरखौ लगायनानै जों बे बे बेयाव सोनानै दोनो नङा होमब्ला
उम
बेफोरबायदि लुयो आरोना
गोदोनि दिनावथ इदिनो गारि मथरथ मोननो थांलामोन दानि जुगावसो इदिनो बाला अनथाइ ओफ्राय लाबोनो थाखाय जों गारि सारि ट्रेक्टर बिदिनो नांगौ सम बिदिनो मोनब्रबलाबायो
औ
दा इदिनो जों मोनब्रबलाबायोनालाय गारि मथर बिदिनो बिदिनो सिमेन्ट बाला अनथाइ लाबोनो हाया आरो गोदोनि बायदि नंला दानि जुगा सोलायबाय नालाय दानि जुग इदिनो गारि मथर मोनो मा होनो जोबनो गैला
उम आरो
बेबायदिनो नांगौ
दखान बा खाथि खा थियावनो खाथि खाथियावनो दखानफोर दं बेफोरावनो दानि दिनाव गासिबो बुस्थुखौनो मोनजोबो जेरै लहा होनो इसिमिट बेफोरखौ मोनो आरोना जोङो जे मालाबाथ थोआ जा थोआ जायो नालाय आरो इसिमिदाथ बांद्राय गोबाव गोबाव दोनहाबनाय दोनहाबजाया बेनिखायनो जों मालाबा नांब्रबगौ नांब्रगौबाल बिदिनो खाथिखा नालाय दसे दसे लायनो हायो आरो ना आरो बालाखौबो जोङो ट्रेक्टरै ट्रेक्टर गोजान गोजाननिफ्राय दाम खमाव लाबोयो जेरै दुफां दुफां बेफोरनिफ्राय लाबोयो आरोना बिराद खमावनो मोनो आरो बिथिंजाय अन्थाइ बालाफोरखौ जोंनि बेफोरावसो बिराद बेसेन गोसा आरो आरो बाथामा माबायाथ इथायाथ नोंथांमोनथिं बेसेथाय जोंनिथिंथ दा एक हाजारावनो दस हाजारना दस हाजार आरो
ए जोंथिंबो इदिनो नोंथां थसेयावनो बार थाखाथार नोंथां जोंनिखै
अ
जोंनिथि बार हाजारसो बार हाजारसोबाव नोथां जोंनिखै मिथिया दस हाजाराव बिराद दाम जादों जोंनिथिंजाय नोंथां इथाया
ओम जोंनिथिंजाय दा एसे खमथ' दैज्लां बोथोरा बारा न' फोर लुबाङाना बेनिखायनो एसे खम आरो जोंनिथिंजाय दा
ओमफ्राय बै मोनसे इथा हो
आरो दा न लुनायावबो मिसथ्रिनि गोनांथि जायो ओम बेबायदिनो साद मिस्थ्रिबो निबो गोनांथि जायो आरो
औ बिराद खरसा थाङो आरो ना न' लुनायाव जेरै बिदिनो मिस्थ्रिनो जा जाहोनाय मानाय सामफ्रामबो ओंखाम जाहोनाय बेदर बिदिनो सानफ्रामबो मिस थ्रिनो जाहोनांगौ आरोना
ओम दानि जुगावथ' जि जाहोनाय नङाबानो जाला नोंथां
औ दामाबो बारानिफ्राय बारायलांदों थेवबाबो ओंखाम जाहोबावनांगौ आरोना
ओम जों जोंनिथिंजायना आदथासोनिफ्राय मावनायनिफ्राय आठथानिफ्राय मावनानै सारिथासिम लंथां बेयाव मिस्ट्रिना जोंना फासस' आरो
औ
हालफारा ओमफाय हेल्पारा माबा नोंथां जोंनिखै ओमफ्राय सारिस' आरो हेल्पारनि
औ
जोंनिथिंजायबो बिदिनो बिराद दाम जालांबाय
आरो दा आरो दानि जुगावथ' दानि जुगावथ' मिस्थ्रिफोरखौ मा होनो मोनलाबायथारो नोंथां
औ मोनलाबायो बिराद मिसथ्रि ओंखारबाय आरोना
ओ दानि जुगावथ' बिराद मिस्ट्रिओंखारबाय न' लुनो हानाय बिदिनो आर सि सि लुनो हानाय आसाम टाइप लुनो हानाय बिदिनो सेस दलं न'लुनो हानाय बिदिनो मिसथ्रि ओंखारजोबबाय आरो दानि जुगाव नोंथां
औ जोङो ना मा होनोमोनलाय बे न' लुनाय जोङो बे न' खोनायाखै नोंथां
ओ खोनादों नोंथां
जोङो बे बि बे न' लुनायजोंबो जोङो आग्लायनानै बिदिनो माबा मा होनोमोनलाय? फायखाना बायदिसिना माबानो हायो आरोना
ओ ओ बे इथा एबा माबा सिमेन्टफोर अन्थाइफोरबा जों बिदिनो फायखाना बिदिनो दुगैग्रा बाथरुमफोर बानायनो हायो आरो नोंथां
औ
न' लुनो थाखाय न' लुनो थाखाय जोंफ्रा जोंनि लामाफ्रा मोजां जानांगोन ट्रेक्टर गारि खारजानाय
औ
होमबासो जों लाबोनानै न' लुनो हागोन नालाय नोंथां
औ नंगौ नोंथां
नोंथां मोनथिं अन-अन्थाया ट्रेक्टर खेबसेयाव बेसेबांसो?
आंथ' बेफोरनि बागै बारा मिनथिया नोंसि नोंथां मोनिथिंलाय बेसे?
जोंथिंजाया थिथ'थिबसेयाव ओ पसिसस' आरो बालाया जोंना ओ दुइ हाजार दइस' लायो।
अ जोंन्थिआयबो आङो माबाखौ होननाय खोनादों आरो।
ए
आमफ्राय इदिनो बालायाबो इदिनो दुइ हाजारसोल'सो होन्नाय खोनादों इदिनो जोंनिया अबेबा अबेबा एसे खम बबेबा एसे बारा आरोना।
ओ। जोंथिंजाय दुइ हाजार दुइस' लायो बालाया नोंथां अन्थाइआ पसिसस' लायो आरो नोंथां।
ए।
अन्थाया गिलिरसिन जाथारोना नोंथां ओंखायनो दामखौ बारा बोयो खोमा ना नोंथां आ जोना खा-खाथियाव मोननो थाङा ना नोंथां एसे गोजान जायो जोंना। गोजाननिफाय लाबोनांगौ जायो खाथियाव बारा दैमा दै इदिनो गैया आरो।
उम उम। आलो जों बेफोर माबाखौ आग्लायनायखौ जोङो इदिनो ओम दुगैनायाथ' जों इदिनो दुगैग्रा बानायनो थाखाय जोंनो बाहायजायो आरोना।
उम
जोंथ' दा इदिनो जि बुनो थाखाय इदिनो नांगौना जोंनो।
उम
बेयाव बाहायजायो आरोआ
उम
दे होमबा नोंथांजों रायलायना गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनबाय। होमबा बेखिनियावनो दोनथ'नसै नामा?
औ दे होमबा नोंथां ना?